हेल'!
खोनादों खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथाङा माबाफोर खामानि मावबाय दंमोन नामा दायो?
ओहो आङो ओरैनो दङ।
औ बिदिब्ला जोङो बरफोरनि बाथोन जानायनि सायाव रायज्लायनो हागौमोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला आङो बाथोन जानायनि सोमोन्दै एसे बरनायना होनोसै। बेनि उनावहाय आं नोंनियाव सोंथि सोंनाय जागोन नोंथां दे।
औ जागोन दे।
औ बाथोन होननानै बुङोब्लाथ' बर'फोराहाय बाथोनखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो मा जाबोनाय हुदाया दंखायोमोन होननानै जोङो एसेब्लाबो हमनो हाखायो। नङा होमब्ला नोंथां? बर' फोराहाय बाथोन जानानै खोब मोजां मोनग्रा हारि आरोना। माने बाथोनखौहाय बरफ्रा जाखायो बेनिखायनो जानांगौ बाथोन जानायनि गोबां रोखोमफोरखौ माने बरफोरनि गेजेराव नुनो मोननाय जायो बेफोरखौ जोङो मा उन्दै समनिफ्रायनो गावनि नखराव बा आलासि जाहैनायफोराव बा सोरनिबा न'आव बेरायहैनानै आ बिसोरनि ओंखाम जानायनि आ हुदाफोरखौ नुहैनानै मा बाथोन बानायनायनि जि रोखोम बेफोरखौ जोङो मा नुबोदों सोलोंबोदों आरो गावबा गावनो बानायनाबो जाबोदों। बेनिखायनो जोंहा बाथोन जानायनि जि रोंगौथि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाथोन जे बानायनानै जानायनि जि रोंगौथि बेयो जोंहा माने साफ्रोमनियावबो दं होननानै बुंजायो। नंगौना नोंथां?
नोंगौ नोंथां।
औ। बिदिब्ला जोंहा बाथोन होननानै बुङोब्लाथ जों गोबां रोखोमनि बाथोन मोनो जेरै गोदोनि स मावथ' मा फोथाराव हौवाफोराहाय मा फुङावनो फासथायावनो मोसौजों नांगोलजों हालेवहैयोब्ला मा जायो? फुङावनो हमनानै ला जोङो सातथा सयथाफोरावनो हिनजावफोराबो मा ओंखामफोरखौ हैनो गोनां जायोमोन बे समावहाय मा ओंख्रि संस्ला बनोबो हाया अब्ला मा खालामो बिसोरो बांसिनानो बाथोन बानायनानैनो लाना थाङोमोन।
ओं औ नोंथां।
औ बे समाव बिसोरो मा ना बा थोन बायदिसिना बानायनानै लांना हैनाय जायोमोन। बेबायदिनो जों मा गोबां बाथोनखौ नुनो मोननाय जायो खांख्राइ बाथोन। खांख्राइ बाथोनाबोथ' बर'फोरनिनो मोनसे मा जोबोद मोजां मोनजानाय मा बाथोन। जोबोर मुंदांखा बाथोन। खांख्राइ बाथोन होनबा मा बयबो जानो जानो माने गोसो जाखायो। आरो बेबायदिनो मा मोनबावो गांजेमा बाथोन। गांज्रिमा बाथौनाथ' जोबोद माने बयबो मोजां मोनजानाय। आरो बेफोरखौथ' मा आथिखालाव मोनबांनोबो थांबावलिया। बेनिखायनो बेफोरो जोबोद माने बेसेन गोसा जानानै दं आरोना जोंनियाव। नोंथाङाबो मा बाथोन जानायखौ नोंथाङाबोथ' नुबोदों जानांगौ?
औ नुबोदों नोंथां।
बिदिब्लाथ' नोंथाङाबोथ' माब्लाबा समाव बाथोनखौथ' खालामफेरबाय बाथोन खालामनानै ओंखाम जाफेरबाय बेबायदिनो जोङो मा ना ओ फोरनि ना बेदरफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन ओ जाग्रा बेसादफोरखौबो बाथोन खालामनानै जायो बर'फोराहाय आरो बेफोरनि गेजेर जेरावनो माने गोबां माने रोखोमफोरखौ नुनो मोननाय जायो नोंथाङा ओ बे फोर गुबुन गुबुन जेनेबा नाखौ बाथोन जानायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन मैगं थाइगंफोरखौ बा गुबुन गुबुन ओ हाथाइनिफ्राय मोननाय मुवाफोरखौ माबायदि बर'फोरा बाथोन खालामनानै जायो बेनि सायाव एसे फोरमायनानै ओ होलांनो हागौमोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां। बाथोन होननानै बुङोबाथ' बर'फोराल' नङा बेलेग बेलेग हारिफोराबो गुबुन हारिफोराबो जायो। थेवबाबो एसे माने आलादा आलादा जायो आरोखि जोंनि बर'निजों आरो गुबुन गुबुन हारिनिजों एसे आलादा जायो आरोखि आं गोदोनिखौथ' बुंनो थांलिया गोदोनियाथ' गोदो बिदिनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि बेफोरबायदि बाथोनखौ जायोमोन जोङो आरो ओंख्रि गैयालासिनोबाबो ओ बाथोनजोंनो माने जोङो ओंखामखौ खहा हाबनाय मोनोमोन आरो बांसिनानो बाथोनजोंसो माने थावसिननाय मोनो आरोखि। ओंख्रिफोरखौ जोंनो माने बर'फोरनो ओंख्रिफोरनि गोनांथियानो गैया आरोखिनो। माबा मोनसे बाथोन बिदिनो मोनलाबायबानो बेजोंनो माने ओंख ओंखामा खालामा माने बोथिसे जानो हायो आरोखि बेफोरबायदि जोंना बा औ औ सोमजानानैबाबो जानो हायो आरोखि बेफोरबायदि। जोंना बाथोन होननानै बुङोब्ला गोदोनिखौथ' नोंथाङा बुंलांबायानो फ्राय। आङो माने दानि दायो ओ गोदोथ' बेफोरबायदि बारा एसे जानो रोङामोन नाथाय दायो गोदान गोदान बाथोन देनानै जानो रोंलांबाय गो माने गिदिंनानै बहाबा बहाबाफोर बेफोरबायदि नुलाबायनानैहाय। गोबां माने गोबां बेलेग बेलेग रोखोमाव बेफोरबायदि बाथोनखौ माने बानायनो जानो रोंला रोंसिनलांबाय आरो ना गोदान गोदान ओंखारबावबाय आरो बाथोन। बेफोरफोरनि बागै माने आङो एसे औ नोंथांनो माने फोरमायलांनो सानदों आरोखि। जोंना बाथोन होननानै बुङोबाथ' औ बाथोन होननानै बुङोबाथ' जोङो थबसियाव देनानै बाथोन देनाय खौसो जोङो बाथोन होननानै बुङो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ बेनिखायनो जोङो दाना बाथोन होननानै बुङोब्ला जोङो थबसियाव देनानैल' मोनजाला जोङो दानि जुगाव नुनो मोनो मिक्सि मिक्सार बाथि ना मा होनो बेफोरबायदि मिक्साराव माने उननानै जायो आरोखि बिदिनो जोङो ङो मोननो थाङो बाथोन होननानै बुङोबा जोङो बिलाहि बाथोन जोङो जायो फान्थाव बिलाथि बाथोन बा आलु फान्थाव जोङो बाथोन जायो। बिनि अनगायैबो जोङो नुनो मोनो दानि जुगाव ओ बादाम बादाम हाथाइनिफ्राय बायनानै मोननाय बे बादामखौहाय जिरनानैहा‌ ओ एवनानै लाबोखानायबाथाय जोङो बेखौहाय जिरनानैहा ओ बिदिनो सामब्राम गुफुर फानलु गोथां आरो धुनिया फुदिना बेफोरबायदि होलाय लायनानैहाय जोङो मि मिक्साराव माने उननानै जानायखौ नुदों आरोखि बिनि अनगायैबो जोङो बुटखौबो बे बेफोरबायदिनो ओ ओ मिक्साराव उननानै जानायखौ नुयो जोङो बुद आरो बे बादामखौहाय जोङो ओमाने ओ थखस थबसियाव माने देनानै जानायखौ जोङो बारा नुवा आरोखि मानो होनोबा ओ थख थबसियाव देनानै जाबालायनो बे गथा गथा जायो माने बारा एसां गुन्दै बायदि जाया आ आरोना ओंखायनो रग' रग' जानायखायनो माने औ गेब्लेयैखायनो माने मिक्साराव उननानै जायो होननानै माने जायना माने जायनियाव ओ मिकस सार गैया बेफोरो माने थबसियावनो देनानै जानांगोन आरोखि उफाय गैया होननायसो जाबाय आरो मोनसे ओ बेफोरबायदिनो जोङो हटेलफोरावबो दाना गोबाङानो बहाबा बहाबा थांबा जोङो गोबां दावबायबायबा मोनजायो आरोखि ना बाथोन बेफोरबायदि था-थाफाखायो आरोखि बेफोरावबो गोबां बिदिनो बुद बाथोन नङाबाबो बिनि अनगायैबाबो ओ ना गोरान बाथोन सिन्थाय जोङो मोनजायोसै दानिया गोदोथ' माबायदिमोन बेखौ थ' बुंनो हालिया नाथाय दायो गोबां माने सोलायनाय फैबाय आरोना जेरावखि थाङा मानो जोङो बाथोना माने ओंखामाव एसेबाबो थाफायो आरोखि बेफोरबायदि नुनो मोनदों आरोखि बेनि अनगायैबो जोङो ना गोरान बाथोन जायो जेरै नोंथाङा बुंलांबाय ना गोथां जोङो आरो ना गोरानखौबो जोङो थिनानैहाय बेखौबो जोङो बाथोन देनानै जायो बे बाथोना जाहैबाय जोंनि थाखाय मोनसे माने ओंखामजों बहाबा ओ हाखु दाखुआव थांनो गोनांआवहाय जोङो सर्ट काट जाहैबाय आरो बियो माबा मोनसे बिदिनो बाथोन एसे देबाय देनानैहा बिदिनो ओंखामा खवा ओ बोथिसे जानानै जोङो थांलायनो हालायबाय बेफोरबायदि आरो था माने जोंनि थाखाय बियो समखौ माने थाबनो ओ खम समावनो जानाय बेयो माने बाथोना जोङो ओंख्रिफोर बायदिसिना ओ संबाय बायोबा जोङोहाय ओ मा होनो गोबाव सम लायो नङा होमबा बे बा बाथोनखौ जोङो देबोलाहाय ओ माने खम समावनो जायो आरो बियो खमावनो जा खम समावनो जानानै थाबनो जानानैबो जोङो बो गावनि खामानि फारसे जोङो ओंखारलांनो हायो आरोखि बेफोरबायद दि बिनि अनगायैबो गोबां बाथोन जोङो मोनजादों एबा नुदों नोंथाङा आरो मा मा बाथोन मोनजाबावो बिनि बागै एसेसो फोरमायबावनो हागोन नामा?
औ बाथोनथ' नोंथाङा माने बुंलांनायनि अनगायैबो माने गोबां बाथोन जोङो ओ मोननो हाबावो ओ बेफोरबाथ बाथोनानो जाहैबाय ओ मा बाथोन बिलायि बाथोन आरो मा मुदुमफुल बिबारनि बाथोन आरो सयाबिन बाथोन बेफोरखौबो मा आथिखालाव माने बाथुम खालामनानै जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो मा थालांबावदों जोंहा बाथोन होननानै बुङोब्ला बानलु बाथोन बानलु बाथोनखौथ' मा होनो बेखौ माने जानो लुुगैखायो जेबो गैयाबाबो माने बर'फोरा मा बाथोन जाग्रा हुदा थानायखायनो माने बे बानलु बाथोनखौहाय जायो नामाथाय बेखौ माने जानायखौ नुनो मोननाय जायो बेफोरबायदिनो मा खालामबावो बिसोरो पियासखौबो मिहि मिहि हाना लानानैहाय बेखौ एवनानै थावजों बिदिबो मा बिदिनो सामब्राम गुफुर बानलु बेफोरखौ हायजें होनानै पियासखौबो होनानै संख्रि इसे होनानै बाथोन जायो बेबायदिनो आरो मा खालामबावो बिसोरो पुदिना पुदिनाखौबो आरो माने बाथोन जाबावो बिसोरो
औ
आरो बेबायदिनो जोङो मोननो हाबावो ओ बुराउद बुराउदा माने बाथोन जानायाव बेहाय होजानाय मोनसे मा मस्ला मस्लानि बे बाथोन जानायाव जोंहा मस्लानि जि गोनांथि बेबो माने खोब मख'नो गोनां बेबायदि मस्ला होननानै बुङोब्ला जोंहा बर'फोरा बाहायनायाथ' बे जोंनिथिंजाय नगार दुन्दियाहोनो बेखौ माने जायगा लायो जायगा मा होनो खासि थारा होननाय बिदिबो खोनायो आरोना खिनथु जों बिथिंजाय नगा दुन्दिया होनो बे दुन्दिया आरो बै नरमेल दुन्दिया बेफोरखौ माने होयो आरो माने बै बुराउद ना मा बेखौबो माने बर'फोरा औ बाथोनावहाय माने होनानै जादेरनायखौ माने नुखाथारो आरो ना बेफोरखौ बर'फोरा होनानै म जाखाथारो आरो बाथोनाव मान बेफोरो जोबोर माने गोनांथार बेनिखायनो जानांगौ बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो माने मा मा जिरादखौहाय बाथोनाव होनानै जायोब्ला साबसिन गोथावसिन मोनो खहाबसिनो बेफोरखौ माने नायनानै बिजिनानै जानो रोंदों खोमा माने बिदि जों बुंनो हायो आरोना
औ दे बिदिबा नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन
समाबो जाबायमोन औ दे दोननोसै होनबा नोंथां